हेल'।
औ न सां।
औ खोनादोंना नोंथां।
खोनादों नोंथां खोनादों औ
औ नोंथाङा दा फ्रि दंथ'यो नङ होमबा नोंथां?
आङो औ फ्रियानो नोंथां फ्रियैनो दं आङो
ब्ला नोंथां जोंनि बर'नि हारिमुनि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा
अ नंगौना नोंथां बेथ' जोबोद मोजां लायदां नोंथां सावरायनो आंबो बिराद। गोसो जाना दंखायोमोन बायदानसेयावनो।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो जागाय्रनो हागोन ना नोंथां।
हायो हाय नोंथां औ औ बर'नि हारिमु नोंथाङाबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां बर'नि हारिमुवा मोन माखौ मोनो। हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे हारिनि आयना बायदि आरो। जायनि गि ज। जों जोङो जेरै जो आयनियाव नायोब्ला गावनि महरखौ गावनि मुस्रिखौ गाननि। ब बबे खनायाव मा दं गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों खेबसेनो सा सा नुनो हायो रिफ्लेकसन। बेबायदि जायो आयनायाव जोंनि महरा थिग बेबायदिनो। हारिनि हारिमुवा हारिनि गासैबो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय। मोसानाय मुसुरनाय गासिखौबो मोनसे। फरदायाव दिन्थिना होग्रा बायदि मोनसे जों बुंनो हायो हारिमुखौ बा। रिफ्लेकसन आरो हारिनि मोनसे सिनस्रिबो होनो जों हारिनि सिनस्रि। बे हारिमुखौ औ। हारिमुनि आयदाया बुंनो थाङोब्ला जोबोद गुवार। बावहाय जोङो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय। मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय। गासैबो थाजोबो नङा होमबा नोंथां।
औ
दा गाननाय जोमनायाल' जोंनि हारिखौ। रिफ्लेक्ट हबा सिनायथि होयोि बेबो नंजोबा जेरै जोंना माखासे। दामनाय देनायफोर दङ बिदिनो देंखोफोर दङ। आरोबाव जोंना थुनलाइबो दङ राव हारिमु दङ बेफोर गासैखौबो लानानैनो। जोंनि हारिमु जाहैबाय आरोोना औ।
दा जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे बर'नि हारिमुवा। आथिखालावबो जोबोद गाहाय बिफाव लागासिनो दं। जोंनि हारिखौ जौगाहोनायाव ना मोनथों।
बुंनो बर' थांफारि।
औ आरिया जेब्ला। हारिमुवा भरा जायो राव हारिमु थुनलाइया जेब्ला हारियाव। गोख्रों जायो अब्लासो हारिया गेरेमसा होननानै बयजोंबो सिनायजायो आरो। बेबायदिनो बयबो बे हारिखौ सनमान होयो बिसना हारियाव हारिमु दङ। आरो सिनायथि दङ गावसोरनि आंगो राव थुनलाइ दङ। मोनसे सोद्रोम गोनां हारि होननानै जोङो बयजोंबो सनमान होजानायबो जायो आरो बे हारिमुवा जुदि। गोग्गोम जायोब्लासो जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंनो। थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि। जोंनि गेदेर गोलाव आबै आबौमोना। थिनानै दोनलांखानाय बा दानानै दोनलांखानाय बायदि जोंहा राव दङ। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा लिरनाय दङ देब'नागरि हांखो। बेबायदिनो जोङो जोंनि हारिनि सान्थौफोरखौ लिरनानै जोङो आखराव बा लेखायाव बिजाबाव बबेबा मोनसे सल'आव रायथाइयाव खन्थाइाव जोङो फोरमायना हायो नङा होमबा नोंथां ओ बेबो जाहैबाय जोंनि हारिनि मोनसे ओ थुनलाइ जाय हारिमुनि बिथिङावनो जोङो नायनानै बुंनो हायो माने हारिमुनि आन्दारावनो गोग्लैयो होननानै जों बेखौ। हमनानै लानो हायो आरो।
औ नोंथां आरोना।
जोंहा गोबां ओ बेसेन बरहा माखासे दामनाय देनायफोर दङ। बेसेन होननानै बुङोब्ला बियो रांखान्थिनि बेसेन नङा। बेयो जाहैबाय सोरजिलु आरो बयजोंबो सनमान होजानाय मोनसे बेसेन जायखौ जोङो बुङो खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरो जोंनि हारिनि मोनसे बिराद बेसेन गोसा दामजु आइजेंफोर जायखौ जोङो गोसोजों सनमान होनो गोनां मानोना बेफोरसो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायावहाय दासिमबो गोगोम बिहाव बिफाव लाखियो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो जेब्ला बागुरुम्बा मोसायो नि हारिमुनि मोनसे नेरसोन हिसाबै। दा बे बागुरुम्बा मोसानायाव बयनिख्रुइबो गुदि दामग्रा देग्राया जोंना बुङोब्ला खाम सिफुं आरो बिदिनो जथा थायो जाबख्रिं थायो थरखा आरो गंगोना थाखायो बेनिखायनो बे दामग्राफोरा जोंनि हारिमुनि मोनसे नागारनो हायै अलंखार बायदि आरो सना रुफा बायदि। जेरै सुबुंफोरा सना रुफाखौ मावना गाननानै मोदानलायो समायो गोसोखौ मोजां मोनो थिग बेबायदिनो जोंबो जोंनि हारियावहाय बे खाम जथा सिफुं सेरजा दामग्रा देग्रा थायोब्लासो हारिया समायना जायो एबा समायो आरो आरो बेनि देंखोफोरखौ खोनासंनो मोनोब्लासो जोंनि गोसोआबो गोजोनो। बेबायदिनो दङ बुंनो थाङोब्ला जानाय लोंनायाबो जोंना ओ गोबां रोखोमनि दङ जिहेथु हारिया मोनसे गेरेमसा हारि। आरो बयजोंबो मिथिजानाय। बेखायनो जोंहा गासैबो बिथिङाव दा आंखाल गैया जोंनि हारिमुवा। गाननाय जोमनायफोरखौनो ला मेसा-मोसानाय मुसुरनायखौनो ला जोङो मुलुग दरबाव दिनै मुंदांखा जानो हाबाय। बे जोंनि एखेबारे गोगोम खोमथा जालायनाय मोनसे हारिमुनि थाखायनो आरो नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो बर' हारिमुखौ जोङो गोरलै होननानै बुंनो हाला आरो। गोबां लिरगिरिफोर दंसै बर'आव गोबां मोजां मोजां सोद्रोमाफोर दंसै।
जा गा-गासैबो जोङो सोलोंथाइ लानायनि उनाव गोरों गोरा जानानै दिनै बेबायदिनो हारिनि हारि हारिखौ बयबो सिबिनो बावाखै नालाय ओंखायनो हारिया जोंना जौगादों आरो। बेबायदिनो हारिमुवाबो थांनानै दङ औ दा आङो हारिमुनि सायावहाय ओ बांद्राय मोनथियाब्लाबो आं गोसोजों जेखौ मिथिनाय बेनि सायावनो नोंथांनो फंनैबाबो बुंलाबायनानै होबाय दा नोंथाङाबो बर' हारिनि हारिमुनि सायावहाय नोंथांनि बिजिरथायखौ अन्नानै आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंगौ हागोन नोंथां थारैनो नंगौ नोंथां। हारिमु होननानै बुङो मोनसे हारिनि राव थुनलाइ गाननाय जोमनाय गासिबो जानाय लोंनाय बेफोरफोरखौ गा बेवबो मोनसे हारिमु होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां औ
औ बुंनो थाङोब्ला नांगौ नोंथां मोनसे हारिया जुदि राव थुनलाइ गाननाय जोमनाय जुदि गैयाब्लानो बे हारिया माब्लाबा हारि हिसाबै थांना थानो हाया नङा होमबा
हाया हाया नोंथां हाया
हाय जोंहा जोंनि बर' हारिआ गाननायबो दं जानाय लोंनायबो दं दामग्रा फेग्रा आगजुफोरबो दं नङा होमबा नोंथां आरो जों जोंनि माखासे सिनायथि नेरसोनफोरबो दङ नंआ होनबा नोंथां बुं नोंथां जोंनि बर' हारिया गासिबो बिथिङावनो ओरबायदि दोहोनि होननानै जोरदों होमब आ दा हारिमु बिथिङाव औ दा बेनिनो गेजेराव आङो माखासे जेनेबा नोंथां दानाय लुनायनि सायावहाय फोरमायनो साननायगिरदों नोंथां दानाय लुनायनि बुंङोब्ला नों जेरै बर' हारिया गावहानो आंगो जाग्रा आं दं जेरै जि दाग्रा आगजुफोर नंङा होनबा नोंथां जायखौ होनो जोंङो इसानसालि नङा होमबा औ नोंथां बे बेयाव जोंनि आइजोफोरा मा खालामो नों थां गाव गावनि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना नङा होमबा नोंथां दख'ना आर'नाइ फास्रा नङा होमबा नोंथां आरो बिसिनायाव ब ग्रा जायखौ होनो जोंङो सिमा नङा होनोमबा नोंथां
औ नोंथां
आरो लोगोसे जेरै हौवाफोर गानग्रा गामसा नङा होमबा नों थां बिफोर बायदि बेखौ जोंनि आइजोफोरानो दानानै होयो नङा होमबा जोंनो
नंगौ नंगौ नोंथां
औ मा आरो जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि दानाय लुनायफोराव जोबोद आखा फाखा
नंगौ नंगौ
आरो गोदोनि समाव खोनानो मोनदों नोंथां जोंनि बर'फ्रा जेब्ला बै समावथ' दावहा नांनो थाखाय गोबां थाङोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
बे दावहाया जाबाय थायोमोन। बै समाव मा जायोमोन जाहैबाय नोंथां जोंनि आयजोफोरा मा खालामोमोन गाव गावनि जोहोलावफोरनो नङा होनबा नोंथां गाव गावनि जोहोलाव फोरनो आर'नाइखौहाय हरसे मानि आगर ए रनानै आरोना नोंथां हरसे मानि आगर एरनानै मा खालामोमोन गाव गावनि जोहोलावखौनो दाउ गेसेेरस्लाबै बा दाउला गेसेेरस्लाबै समावनो जेब्ला बिसोरो दावहाथिलियाव थांनो ओंखारो अब्ला बे आर'नाइखौ गाव गावनि जोहोलावफोरनो बिरनि नेरसोन हिसाबै गोरनायाव आलायनानै खुलुमहरोमोन जाहैबाय नोंथां बेनि ओंथियानो जाहैबाय गावनि जोहोलावा नङा होमबा नोंथां देरहासार जानानै फैनानै मोन जों ओनसोलखौ बा मा एरियाखौ मोनसे जेनेबा ओ मुं लानो हाथों बा देरहासार जानानै बिरनि मुं लानो हाथों बेफोरनि थाखाय मोजाङै मोजां फैफिननो हानायनि बेफोरखौहाय माने ओ बोर हरोमोन आरो नोंथां आरो ओ जेरै जोंहा दङ जेरै बाथौ नङा होमबा बेफोरनि आफा गसाइनि सेरावहाय बेखौ खुलुमनानै ओं बोर हरोमोन जाहैबाय नोंथां बै समाव औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरै जानाय लोंनायाबो हारिमुआवनो गोग्लै नालाय नङा होमबा नों जेरै जोंहा माखासे मुंदांखा जाग्रा दं जेरै अनला खारै नङा होमबा नोंथां आरो जेरै नारजि अमा आरो माखासे हाग्रायाव मोननाय माखासे मुंदांखा मोजां बेफोर गासैबो जोंनिनो बर हारिनि मा हारिमुजों सोमोन्दो थानाय मोनफा मोनफा नेरसोनफोर नङा आरो लोगोसे जेरै जों मोसानाय होनना बुङोबा जेरै जोंहा गावनिनो हारिमुनि हिसाबै जोंहा मोसानाय दं बागुरुम्बा दाहाल थुंग्रि सिबनाय बा खुन्दुं थुननाइ मोसानाय नङा होनबा नोंथां? औ आरो लोगोसे जोंहा मा जेखाइ खबाइ लानानै मोसानाय नङा होनबा नोंथां? बेफोरबायदि जोंहा जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय माखासे मोसानाय फोरखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां। जेरै
औ नोंथां।
बेफोर जेरै बागुरुम्बा मोसानायफोराव जोंनि मानसिफोरखौ जेरै ओ खाम, सिफुं, सेरजा ओ जथा बेफोरखौ लानानै मोसानायखौ नुनो मोनदों नोंथां। दा जेरै खाम फुं होनना बुङोबाथ' जोंहा ओरै जि आइ तेक मोनखा बावनायसो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
औ सेरजायाबो जोंना जि आइटेक मोनखाबावनायसो। बेयो जोंनि थाखाय खाय मोनफा मोनफा दोहोन बा जोंनि सम्पद होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। जोंनि बर हारिनि नो दामग्रा आगजु होननानै जों सिनायथि होनो हायो नोंथां। आरो बिदिनो गोबां दंबावो नोंथां जोङो मखबावनो गोबां दंबावोमोन नङा होनबा नोंथां? नाथाय जोंहा माखासे समनि आंखाल नङा होनबा नोंथां?
औ। खम समनि गेजेरावथ जोंहा ओरैनोथ रायलायना फोजोबनोबो हाया जाहैबाय नङा होमबा नोंथां?
नोंथां सम समनि आंखाल जायो नालाय नोंथां जाय थाखाय जों एसेब्लाबो दसे समनि गेजेरबाबो जों माखासे आयदानि सायाव सावरायनानै हारिमुनि सायाव सावरायनानै जोङो जेब्लाबो जों सासे सासेखौ ओ एसेब्लाबो सोलोंलायनो हाबाय नङा होनबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ। बिदिब्ला होमबा दोनथलायनोसै नामा नोंथां होनबा दिनै? नोंथांनिसिम औ सावरायनायनि थाखाय साबायखर नोंथांखौ।
औ रो रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
दे।